औ खोनाबाय।
हम।
उम सासे दंबावोसो।
बेखौ कमप्लिट दा कमप्लिट खालामनानै नायनायलाय।
बेखौ कमप्लिट खालामनानै साबमिट होबासो फैफिनसिगोनदां।
जानो रिफेस खालामाखैनो खेबसे?
उहो रिफ्रेस होआखैलां।
खालामनांगौमोन ओइ र' दा मोनसेखौ। खालामदो ओमफायो बिनि उनाव दा जाथाराबा गाबोनफोर जायाबा
उम-उम
ओमफ्राय नोंना मारै जालायलायै उम हा।
जानो जेनेबा आंनासो नोंसिनि सिगांमोन ना
औ ओमफाय जोंना ओरैबा जाहालांलायबावबाय।
ओमब्रा ओमफाय नोंनिबो बांसिन हाबबावबाय सासेनाथ' अमाना।
बिसेबां?
नोंहा नै नोंहा नैजौबा बेहा थामजौ
औ बारा जागोन बे बांसिन रायलायबायना आंनिफ्राय
उम
आं रायलायाखै नालाय औ
लि-लिमि जागुलायनो माथो
औ थ्रिस बानो लिमिट जायोनो
ओमफाय बिनि बारा रायलायनो मोना ना मा जायो ना गोदान फैफिनगोन?
बिनिनो बारा रायलायनो मोनला ब्रा बिनिफ्राय गोदान प्रजेक्ट फैफिनलायगोन।
आसा बिसिम थाथ' हैथ' नांसिगो आरो ना।
उम बिसेआ लास जाबाय जोंना
उम बेबा माला फैफिनगोन बेनो
होम
ओमफाय मादो। फास्टआव होननायाव बायदि बुंनाय बाय जयेलाय मादो सानसेयावनो जिदाइन रोजासो खामायनो हायो होनदोंमोन रा।
जिदाइन रोजा ना जिदाइनजौ
जिदाइनजौ
जिदाइनजौ
औ बिसोमोन नामा
जिदाइनजौसो जिदाइन रोजा नंङा।
ओमफाय बेसेबां खामायो माथो नै दाथ' नोंसिना से थाब जाबायना।
आं रायलाया होनबा रायलायबालाय नै साबाजोंनो नैजौ मोनो गाम मोनदों। आं मोजां नायजोबावाखै आरो
सासेजों खोनबा रायलायनो हायोमोन नामा
औ
सानसेयाव ना मा जाखोमोन जेनेबा बे
माने गासैजों दाबो खोनथामसोल' जादों ना नों
उम च ना नाम्बारानो जोंना बिसोरमोन साबानिल' थाखाबाय
आ हा हा नों नोंलाय दाख्लै माथो सोरजोंबा सोरजोंबा रायज्लायदोंमोननो माथो नोङो सोरजोंबा रायलाय -दोंमोन माथो गोबाव नानै माथो सि
आं हरदोंमोनब्रा आं दहायबो मेसेज हरदों दोंमोन मिथिबाय मिसेसानो रिसपन्स होजाया माबा मा होनो होजाया इंलिस होनलाय लांफांबाय आं
उम
ओंखाय-ओंखायनो दानहरफिनबाय आं जोंना माबा -खौनो होजाया सापर्टखौनो होजाया
रावजोंबो
मिसेस हरनायानो ओं
गब्लायासो होजायोलै फाग्लाथार मानसिया
ओ आं हरनो आगै होनहरजागोनलाय जों आगै खिनि बेनो हरजायानो मिनि
हरा आंबो खालामालै दाना ओंखायनो बायो आं
बेखारावसे हरनाय जायो ओमफ्राय बे आंनि उनाव सोरबा हरलाय रिप्लाय हरबावगोन बेनो
नायबावगोन नामा नायखादोंमोन आं आं हराखै ओंखायनो
लासिंसिं खोननै जाखाबाय आं जाबा नाथां जाबा जायालै
आङो जाबा रावबो हरफिन -फिना ओंखायनो खालामालां नंनानै थादां
मालाय गावसिनि लोगोजोबखादांलै हजोंजायनि
सिनायलायखाजोबो ना गावसो
सिनायलायबाय ओं
जोंहा गैया
बे साबाबाबो जोमाव गोजासो
हा हा हा इखमबा नेथ नाङा ना
उम गब्लायल' हरो मालाय बे रायज्लाय हरलायलायबावोलै बिसोरजों रायज्लाय हरबावो
उम जै नेट नाङा लस जाखायो मिथिबाय
दायरेक माखायो नामा
खहा जायो होगोन नोगोर खहा जाखायो
जेनेबा जेनेबा सासेनि थांखाबायना आरो हर-हरफिन जालाबो मालाबो ज' नङा
बेखौ कमप्लिट जानानै थाबाय बे सासेया सासे।
उम जेनेबा बे माबा मा होनो फैसा एकाउन्ट नाम्बार होखानानै बिदि जाबा खमसो लस जायो होमबालाय ना।
उम, फास लस जाबा फन हाबा राय्लायाबा।
ओंखायथ' बै एकाउन्ट होयि समाव देन रायलायबा जेबो नङामोन बे ना।
उम दा नै जोंहा नोगोर लस जायो दानजाबाथाय। नोंजोंबो मैया मा रायलायनो मोनदों आं ओरैनो कमप्लिट जाबाय बेखारनो।
उम थिन मिनिटसो जादोंमोन।
थिन सेकेन्द ल'आ
सेकेन्द होद सेकेन्ड नङा दां मिनिट। मिनथिया
दायरेकसो दानदों आंनाव। नोंनाव गोबाव थाबावदोंब्रा। आंनाव थायाखै बिदि
जानो द'सिनो जायो ओमफ्राय माथो।
हेलौ माया?
थाइम आ।
मा मा? ए टाइमा।
उम
समा दसेनो जायोब्रा रायलायबाय थाबानो।
लायेर लाय नो आन्दाजखौ मोनो फाग्ला।
उम ल' मोजां जालांनांगौना।
ओम ज थाइमासो जोबलाय लायो।
उम, मा रायलायनाय मोजां जायाबा आन्दायो।
उम
मा रायलायनो मानो फायखो
औ
उम
आथ' थांखालायबायसो बे नै थाङोबा नै सारि मिनिट ल'सैसो टाइमा
थांबाय आं
उम
जेबो नङा। से एनै रायलायनाया ओं माखासे लै माखासे जु
जोङो बांस
सम' लांखयो।
गुबुननि सो बाहायो नङालै लायरायनायनि सायाव जों गुन बाद बिदि लायरायनाया
दि जेबो गैया जाम्बा खोनाबाय
औ
हेल' बिदि जेबो गैया जाम्बा नों जेब गोसोबादि रायलाय
इंलिस बर'
सुनि बाहायनाय जेबो गैया जाम्बा
बिदिखौ होआना
बिदि नङा गुबुननि थुबुननि जेबबो नं औ नेयाल' मोजां जानांग गौ रायलायनाया थाथ'नाय गैयि जानांगौ बिदिसो जेबो नाया नोंखौ
समान समान नो ना?
उम उम बे सिगाङाव होनदोमोन ना गुबुन राव बाहायनो मोना जेबो नङा बिदिया
उम
ओमबाय बे गावसिनि साटिपिकिर मोननायावसो मोननाय नङा खोमा
डिटेलसखौ खिनथा जोबथारनांगौ ब्रा ओमफाय नै बे माथो आं दहाय नुनायावहाय जेनबा मबेल नाम्बार मबेल नाम्बारजों एपसनि लिंकआ माथो सोरनिबासो सोरनिबासो नायलाय नों नोंनाव नोंनाव मेसेज फैदोंबा
मानिया
एकाउन्ट नाम्बार होनानै फैसा हाबनायाव माबा मा होनो दालाय मबेल नाम्बार लिंक दं ना मोनसे बेवहाय सोरनि बा सो
सोर
जानो सोरनिबासो जिखुनु जाया आदा गोमना बो बिदि नङामोन दा दा दानबा दा दानबा नाय ओमफाय नङा होनजाया दा दानबा नाय औ सोरनि नाम्बार बे
मानसिफोरनि जागोन बे
माबानि मा होनो मा नाम मोनलाय उम औ औ अबाव दं नों
आं लामायावसो दंफैयो खालबाराव जिरायना
उम ए उम अमाया बलसो जोयैदों
अहाय
मा गामि होनोमोनलाय जों औ जोंमा फुरि बोरमानि
माने बलियोलै मालाय बिसिना
गाबोननो फैबावनायसो नङादां उम
आंथ' बुंजाबावगोनसो गाबोन थांनो ओंखारबा
मानो
बिदिनो थाल लाया मा लाया होना हा
रिफ्लाय गैयैया
न' खाथियानो खबर लाया माया होना
थै गामोन होन्थोंसै फारा रावबो माव रावबो माव माबाखौनो माबाला होस होनसिगोन बे होननायाथ'
ओम फाग्ला गावसोरनो एसेबो थाल लायाबालाय ना
उम
नामखौ गाबोन नायब्रा नों फैबा
ओम जों सोंफ्लानांगौ मिथिबाय सोंफ्ला
उम
मे ग्रुप ग्रुपनि नाम दंना गैया ग्रुपनि नाम
गैया
फुया
ए बे र' आं मोजां नायाखै आं मोजां नायाखै
बिनारखौनो बोदला होआब्रा आदावसिनथ' आहा फानोसै। खोनाबाय?
ओम
जेनेबा जों ग्रुबै मोननायखौ ग्रुुबै खेबाबा।
ओम हो
बेटिक'खौ
नामानो बिनोसोबा।
ओम मोन बेनारा मोननैमोन। मोनसेखौ गावसो लांदो अहाय लांखो बे ओमफ्राय?
मानो जिखुनजोनोसो लांदों बेयो जिखुनजोनो ‌।
आतसा। बेबो बिनिनो दां होनबालाय?
जोंनिखौ लानोसै ओफ्राय ओरै थांसै।
ओम जा फाल्गा गोजा।
मोनसे थिरजोंनो। गंनै मोननै मोनथाम होननायनिसो जाबाय नामा?
ओम।
फाग्ला नि।
है' नैबाव दोनथ'नोसै आङो? नांगौबा बैआव हरगोन 'न
दे दे।